औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ
आंथ' दा दं ओरैनो नोंथाङा मा खालामबाय दं
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो जिरायनानै दंब्ला आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा दा बर'फोरनि दोरोङारि ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो बेफोरखौ माबोरै सङो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ जेनेबा जानाय लोंनायनि सायाव नङा होनबा नोंथां
औ-औ
औ जोंनियाथ' जेनेबा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुंनो थांङोब्ला जोंनिया गोबां दं नंङा होमबा
औ औ
औ जेनेबा जेनेबा जोंनि जानाय लोंनाय होनबा बुंनो थांङोब्ला जेरै अमा बेदर सबायजों साम' अनलाजों दाउ आरो लाथा एम्फौ बेनि आरो नाफाम बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो आरोना
औ औ
गिबियावनो आं दा नोंथांनो जेनेबा अमाजों औ अमा बेदर संनायखौ जोंङो एसे सावरनानै जेनेबा औवा मेवाय जों अमा बेदर संनायखौनो
औ औ
जेनेबा जोंङो जेनेबा औवा औवा मेवाइजों अमा बेदर संनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो औवा मेवाइ नागिरो नंङा होमबा जायखौ जों औवानि गाजाबो होनना बुंङो।
औ औ
बेखौ जों संनो थाखाय जोंहा जेनेबा जोंङो गिबियावनो मा होनलाय बेखौ जोंङो जेनेबा जोंनि बारिनिफ्राय जेनेबा औवानिफ्राय जों औवानि होनबाथ सोखौ जेनेबा दाननानै लाना फ फैग्रोनांगोन
औ औ
बेनि उनाव जोंना लाना फैनानै जों बेखौ जेनेबा जोंङो बेखौ हाख्लाग्रोयो आरो ना हाख्लानानै जों जेनेबा बेनि सानिखौथ' जाया नालाय जों बेनि सिंनि बिगुरखौसो जायो नंङा होमबा
औ औ
बेखौ हाग्रानानै जोंङो जेनेबा पिस फिस हाना लाबाय हाना लायखांनायनि उनाव जोंना हाना लाखानायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ जोंङो जेनेबा रुग्रोयो आरोना दै गुदुंआव नंङा रुवाब्लाबो जेनेबा दैयाव सोमना दोनग्रोयो खायफाया रुयो खायफाया रुवा औ बेनि उनाव जोंना अमा बेदरखौ जोंङो जेरै पियास रुसुन थावाव एव जेनेबा पियास रसुनखौ जोंङो मोननो होग्रोबाय जेनेबा जेनेबा फालौ देग्लिनाय बे जोंङो गुन्दै खालामग्रोना लानानै जेनेबा बेवहाय होग्रोना लायो आरोना सारायाव बेनि उनाव जोंना बेनि उनाव जों नामबा जाब्ला जेनेबा बियो मोनबा एसे जोंहा अमा बेदरखौ होयो आरोना अमा बेदरखौ होनानै जों अमा बेदरखौ जेनबा थावआव दसे सम एवखांनायनि उनाव जोंङो औवा मेवाइखौ होयो।
औ औ
औवा मेवाइखो होनोखांनायनि उनाव जोंना बेखौ खोबना होयो। खोबना होखांनानै जेनेबा जोंना मोननो खमायावबो मस्ला होयो। जेनेबा जों धोन्दियाखौबो होजायो औ बिदिनो आरोना बेखौ दसे ज संनानै बेयो जोंनि जानो थाखाय थियारि जायो। बेनि अनगायैबो जोंनिया बर'फोरनि आरो मोनसे जानाय लोंनायनि सायाव आं फोरमायबावनोसै आरोना जेरै जोंनो नाफाम
औ औ
नाफाम बानायनो थाखाय जोंना गिबियाव जोंङो ना नांग्रोगौ जायखौ जोंङो फुख्रि बा दाथ' दैज्लां बोथोर फोथारावबो मोनो नङाब्ला जोंङो जेनेबा दानियाथ' जों ना गुरना ला न'नि मानसिफोरा जोंनिया नाबो गुरना लाबो नालाय।
औ औ
बेखौ जों ना फिसाखौ जेनेबा सानसे बा सम सानसे समसो फोरानग्रोयो आरोना जा खालि बानायगोन सानसे बा साननै फोरानबाय फोरानखांनायनि उनाव जोंनिया जेब्ला नाया गोरान जायो अब्ला जोङो बेखौ ना गोरान जाखांनायनि उनाव जोंहा थास' गोसोमनि जेनेबा मोदोमखौ नांगौ जोंनो थास' गोसोमनि मोदोमखौ। बेखौ जोङो बारिफोरनिफ्राय जेनेबा नागिरनानै ला लाना फैखांनायनि उनाव जों थौ गोसोमजों नाजों देग्लियो आरोना जमायैनो। देग्लिखांनायनि उनाव जों बेखौ लारु बानायो आरोना लारु बानायखांनायनि उनाव जोंना बेयो बेखौ जोङो सान्दुङाव फोरानो दिंखियाव देग्लिखांनायनि उनाव सान्दुङाव फोरानो। फोरानखांनायनि उनाव जोंना फोरानखांनायनि उनाव जोंना बेखौ थेमा बा माबायाव सोना दोनो आरोना जाहाथे बेयो गोरान जाना थायो।
औ औ
औ बेनि अनगायैबो जोंना गोरान जाखांनायनि उनाव मा होनोलाय बेखौ जोङो जानो थाखाय रे थियारि जायो जोंनिया बेखौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जों दै गुदुङाव जेनेबा सो दै गुदुं खालामग्रोना लायो दै गुदुङाव होखां बेनि उनाव जोङो बेखौ मानसिया जेनेबा साब्रै जागोन बा एसे बारा होबाय साथाम जागोनबा एसे कम होनानै जोङो नाफामखौ होयो आरोना नाफामखौ होखांनायनि उनाव जोंना बेयो जे लारुआ गलि लाङो आरोना दै गुदुङाव गलि लांनानै जोंहा मस्ला मस्लि होबावनानै बेखौ आरामसे संनानै जायो आरोना। जायखौ जोंना बर' सुबुंफोरा जानो जोबोद मोजां मोनो।
औ औ
औ बेखौनो जेनेबा ना फामा जोंनिया बानायनायाव एसे गोब्राबब्लाबो जोंनिया जेरै संनो संनाय समाव बेयो जोबोर गोरलै जायो आरोना।
औ औ
औ नोंथांनियावबो जेनेबा बिदि जानाय लोंनायनि बागै माबाफोर रोंगौथि दंब्ला फोरमायलाय नोंथां।
औ औ ओ आं नोंथांनि सायाव दा मोनसे ओ जोङो ओ अनला खारैजों दाउ बेदरजों मारै सङो नोंथांनि सायाव आं एसे फोरमायना होनि जोङो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खारै नांग्रोगोन ओ आरो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो ओ ओ अन गुन दै नांग्रोगौ जायो जोङो अन गुन्दैखौ माइरंनिफ्रायनो बानायो। जोङो माइरंखौ ओ दैयाव दसे सोमना दोननानै दसे
औ
ओ माइरङा एसे गुरै जाजासे सोमना दोनो जोङो बेखौ बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ बे सोमना दोननाय माइरंखौ बोखांनानै एसे रानहो ओ रानहोनो होयो।
औ
ओ बेनि उनाव जों बेखौ दिंखि एबा थबसियाव ओ देनानै बेखौ अन गुन्दै बानायो ओ बेनि उनाव ओ जों बे बेनि उनाव जोङो ओ
आ
अनला खारैखौ संनो थाखाय ओ दैखौ गोदौहोग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो अनला खारैखौ ओ होनाय आ अनला खार बे अन गुन्दैखौ होनायनि सिगां जोङो खारैखौ होग्रोनोबो हायो आरो उनावबो होनो हायो ओ अन गुन्दै होखांनायनि जो उनाव जोङो बायदिसिना सामब्र रुगुन आरो गोबां मस्ला उनु होयो बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ गिबियावनो गोदाग्रोना लायो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सुस्रोन सुस्रानानै लायो ओ बेनि उनाव जोङो सारायाव बेखौ थाव एसे होनानै एवफ्रान ग्रोना लाग्रोयो आ बेनि उनाव जोङो बे गोदौबाय थानाय अनला खारै बेवहाय जोङो ओ बे दाउ बेदरखौ होयो आरोना बेनि उनाव जोङो बे दाउ बेदरखौ होखांनायनि उनाव जों बेवहाय बेखौ दसे गोबाव खोबनानै दोनो ओ बेनि बेनि उनावनो जोंनिया बे
औ
अनला खारै आरो दाउ बेदरा जानो थाखाय थियारि जायो आरो ना
आं नंगौ
ओ जों बे अनला खारै आरो दाउ बेदरखौ ओ गोबाङानो ओंखामजों जायो
औ
बे ओ आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे ओ अनला खारि अनला खारै आरो दाउ बेदरा गोबां ओ मख'जाथाव मोनसे गोदोनि आ मैगं आरोना ओ आरो ओ आरो आं दा नोंथांनो ओ मोनसे आ मोनसे ओंख्रिनि सायाव फोरमायनो सानबावदों। ओ जायखौ जों सबायाइजों साम' होनो ओ जोङो साम ओ साम'खौ गिबियावनो दैखर एबा फुख्रिनिफ्राय ओ खननानै लाबोयो बेनि उनाव जों बेखौ ओ हरसे एबा सानसे ओ मोजाङै दैयाव सोमना दोनो। दै मोजाङाव जाहाथे बेनि ओ बेयाव थानाय ओ हा फोरा गनानै बे दैयाव थायो बेनि उनाव जों बेखौ ओ मोजाङै हुग्रोनानै लायो
औ
ओ बेनि उनाव जोङो बेनि ओ खुगानि जा बाख्ला बेखौ जोङो गारग्रोना लानाय जायो। आरो बेनि उनाव जों बेनि ला जाय बेखौ जोङो ओ एसे दानख्रेबग्रोना लायो जाहाथे जोंनिया बे ओ साम'खौ सोबनायाव जोङो ओ साम'आ मोजाङै ओ सोबख' जायो बेनि उनाव जों बेखौ मोजाङै आरो खनसेबाव हुग्रोबावना लायो बे खौ जोङो मना एबा सान्द्रिफोराव लानानै मोजाङै हुना लानाय हु हुना लायो जाहाथे बेवहाय थानाय मैलाफोरा गैया जायो।
औ नोंगौ।
ओ ओमफ्राय बेनि उनाव जों बेखौ साराय गुदुङाव एसे एवफ्रानग्रोना लानाय जायो गुबुन फारसे थिं जोङो सबाय ओ सबायखौ जोङो ओ न'नि ओमफ्राय खायफाफोरा न'आवबो गायनानै न'आवनो ओ न'आवनो दोनो आरो गुबुन खायसेफोरा ओ दखान हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोयो जोङो सबाइ बेखौ गिबियावनो एसे ओ दसे सम दैयाव सोमग्रोना दोनो जाहाथे बेवहाय थानाय ओ बेवहाय थानाय ओ बेनि बाख्लाया मोजां ओ गैया जायो आरो जानायाव एसे मोजां मोनो ओ बेनि उनाव जों सबायखौ दै आ
गोदौबाय थानाय दैयाव जोङो बेखौ होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों बेवहाय खारै होफानाय जायो आरो गो बां बायदिसिना संख्रि बानलु मस्ला मस्लि देनानै जों बेवहाय होनाय जायो।
औ नोंगौ
बेनि उनाव जोङो बे फोराननाय सामु बेखौ जोङो बे गोदौबाय थानाय सबायाव होनाय जायो बेनि सिगांनो जोंनिया बे ओ साम'खौ होग्रनि सिगां जोङो सबायखौ मो जायै रुइहोग्रोना लानांगोन आरो बेवहाय जोङो पाक्रास मारिग्रोना लानांगोन आरोना नोंथां जाहाथे बे सबायफोरा मोजाङै गेब्लेजोबो। आरो जानायाव गोथाव मोनो बे जोङो बे साम'खौ होखांनानै जोङो बे सबायखौ दसे गोबाव मोजाङै खोबनानै दोनो जाहाथे जोंनिया सबाया मोजाङै मोनो आरो जानायाव गोथाव जायो बेनि नावनो जोंनिया बे साबाय बे सबाया जानो थाखाय थियारि जायो आरोना बेबादिनो जोङो साम' आरो सबायखौ संनाय जायो
अ औ औ नोंथां नोंथां औ नोंथांनि फोरमायनायखौ औ दे गोजोन्थों
गोजोन्थों नोंथां